औ
ओं औ औ खोनादों नोंथां नोंथाङा फ्रि नामा?
औ फ्रि नोंथां।
औ होमबा दसे सम होनो हागोन ना आंनो?
औ हागोन नोंथां।
औ होमबा दायो जोङो जिब जुनारनि आयदानि सायाव सावरायनो बाहागो ला आरोना थ नोंथाङा एसे जेनेबा बे मा मा जिब जुनार माखौ फियोबा बांसिन रांखावरि खामायनो हायो बेफोरखौ बेफोरखौ दसे
औ बिदिनो जोंनि सिगाङावथ' जोंनि ओनसोलाव बिदिनो दाउ अमा सै-दाउ अमा सैमा बोरमा हांसो मोसौ मैसो बिदि बांसिन फिसिनायखौ नुनो मोननाय जायो।
औ औ
ओमफ्राय बिदिनो
गिबियाव माने मोसौखौ बांसिन फिसिनायखौ नुनो मोनो गा बयनिबो न'आव। आव मानोखि मोसौखौ फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो माने बांसिन रां आरजिनो हायो। बिदिनो मोसौखौ मोसौआ मोसौ बिदिनो आथिं थोंब्रै। खोमा फारनै मेगन थायनै गन्थं मोनसे गोनां जुनार ओमफ्राय बिदिनो बिनि गाबा गोबां आलदा आलदा जायो बिदिनो गोसोम, गुफुर ओमफफ्राय फाख्रा-सिख्रा बिदि जानायखौ नुनो मोनो बिदिनो मोसौआ गांसो गांसो जानानै थांनानै थायो ओमफ्राय बिदिनो मोसौनि खि एबा गोबोर खिखौ माने हासार होननानै बुंनाय जायो बेखौ बिदिनो मैगं एबा मैगं-थाइगंफोराव माने गोबोरखिखौ होयोबा हासार गोनां जायो आर ना माने मैगं थाइगंफोरा थाब दे रो आरो माने रस गोनां जायो आरोना बिदिनो मानि बिदिनो मोसौ बा गोबां खामानियाव बिदिनो बाहायजायो मोसौखौबो गोबां खामानियाव आलदा आलदायाव बाहायनाय जायो। बे थाखायनो मोसौखौ बांसिन फिसिनाय जायो लोगो से अमा अमाखौथ' बयनिबो न'आव बांसिन नुनो मोननाय जायो। बिदिनो गामि ओनसोलाव बांसिन नुयो बिदिनो अमाखौ अ फ्रि होनानै माने फेदेरनाय जायो आरोना
अ अ
गोबां रोखोमनि जेनेबा अमा बिदिनो बुरजा अमा फिसिनानै मानि जेनेबा गाव गावनि आंखाल जानायखौ जेनेबा सुफुंनानै लानो हायो बिदिनो अमा फि सिनानैबो उह बिदिनो अमाखौ जायोबो बिदिनो बांसिन मानसिफ्रा दायो ओमफ्राय लोगोसे बिदिनो बोरमा बोरमा होननानै बुङोब्ला बिदिनो बोरमाखौ जायो ओमफफ्राय लोगोसे बिनि बिगुर फोरखौबो आलदा खामानियाव जेनेबा जि बानायनाय बाय दिसिना बेफोरबायदियाव बाहायनाय जायो ओमफ्राय लोगोसे माने बोरमाया बिदिनो बोनानि खियाबो माने हासार जायो ओमफ्राय बिदिनो ओमफाय बोरमाया गांसो जानानै थांनानै थायो। लोगोसे बिदिनो हांसो माने बिसोरो कान्स्रि बायदिसिना बेफोरबायदि जानानै थांनानै थायो। बिदिनो ओरै जेनेबा जोंनि न'आवथ' बिदिनो दाउ, अमा, सैमा, बोरमा
औ
माजि दं आरोना ओमफाय बिदिनो मोसौ मोसौ दङ मोसौखौ बिदिनो मालाबाफोर जेनेबा नांगौ नां गौ जानाय समाव जेनेबा मालाबाफोर
न'नि जेनेबा न'फ्राव माबा मोनसे जायोब्ला जेनेबा रांनि आं खाल जायोबा बेफोरबायदियाव फानब्रबनानै जेनेबा रां आरजिनो जेनेबा नांगौ नांगौ जानाय समाव हेफाजाब होनो थाखाय माने मोसौखौ फिसिनाय जायो बिदिनो बिनो गोबां जेनेबा मालाबाफोर जेनेबा मा जागोन बे खौ रावबो बुंनो हाया बिनि जाउनाव जेनेबा बे फोराव नांगौ समाव जेनेबा फाननानै रां आरजिनो थाखाय माने मोसौखौ फिनाय जायो। बिदिनो मोसौआ दसथा बिसथा बेफोरबायदि जेनेबा दं आरो। ओमफाय लोगोसे अमा अमाखौ फार्म खालामनाय जादों बिदिनो अमा फार्म खालामनायाव जेनेबा गोबां रोखोमनि आदार होनाय जायो जायनि जाउनाव थाब देरनाय ओमफाय लोगोसे बेमार आजारफोर जायो बेफोरबायदिनि थाखाय मानि बेफोरबायदि जायिनि थाखाय आलदा आदारफोर जाहोनाय जायो लोगोसे बिदिनो हा हांसो ओमफाय दाउ दाउफोरखौबो बिदिनो
फाराम बानायनाय जायो बिदिनो दाउनि बिदैखौ जेनेबा फाननानै फ्राव फाननानै रां आरजियो बिदिनो ओमफाय दाउखौ जायोबो जानायावबो बाहायनाय जायो बिदिनो न'फ्राव जानायाव लोगोसे बेफोरबायदिनो गोबां जिब जुनार फिसिनानै मानि रां आरजिनो हायो होनना रां आरजि आरजिनो हायो आरोखि ना आथिखालाव जायनि जाउनाव गोबां रोखोमनि जिब जुनार फिसिनाय जायो अब्ला नोंथाङाबो जेनेबा नोंसिनि ओनसोलथिं जेनेबा माबायदि जिब जुनार दङ जेनेबा नोंसिनि न'आव जेनेबा मा मा जिब जुनार मोनो जेनेबा जिब जुनारखौ मानि थाखाय फिसिदों? बिनि बागै फोरमायना खोन्थाहानो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ औ नोंथां होमबा नोंथाङाथ' माखासे फोरमायलां खाबाय आरोना ओ न'फोरावहाय जेने बा मा मोसौ ओ मा जुनार फिसियो एबा मा जुनार ओ मा जुनारखौ मोनबा बांसिन ओ रां खामायनो हायो मा माबायदि ना । थ' मोसौ मोसौआबो नंगौ अनेक कालारनि थायो आरो मोसौ वा मोननैजों थायो बा दामब्रा बा दाम्ब्रि नंगौना ओ मोसौ दामब्रिफ्रा जाबाय गाइखेर होयो बै गायखेरखौ जोङो फाननानै रां आरजिनो हायो जोंनि माखासे नांगौ जानाय ओ आंखालफोरखौ जों सुफुंनो हायो आरो मोसौ ओ हालुवा होनोबा जोङो जेरै आबाद खेथि मावनायफ्राव ओ जोङो बाहायनो हायो हालेव नो हायो नङा होमबा थ' जोङो मैगं आरि गायनो हायो मोसौ हालौवनानै मोसौआबो बिदिनो जोंखौ हेल्प होयो आरो जोङो सोरबा सोरबा मोसौनि बुरजा मोसौ ओ मोसौ बुरजा फिनानैहाय बेखौबो फाननानै जोङो रांबो आरजिनो हायो आरो ना आरो नोंथाङा बुंलांबायदि ओ बिदिनो दाउ फारामफोर ना । थ' जोङो दाउफोरखौहायबो आजि फिसिनानै जोङो फैसा फैसा खामायनो हायो जेरै दाउ फोराहाय दाउला दाउजो थायो आरो दाउफोरा दाउ दाउला दाउफोरा बांसिन जोङो ओ जों बर' माहारिया आरो ना ओ ओ जोङो फुजा फोरबो फोरावहाय बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो दाउफोरखौ फिसिनानै जोङो जानोबो हायो। जेरै जोङो माखासे देहाफ्राव नांगौ प्रटिन बेफोरखौ जों मोननो हायो जेरै न'आव न'आव दाउ फिसिनायफोरा साबसिन जायो आरो देहानि थाखाय जेनेबा ओ बेखौहाय जोङो बिदै फुदुंनानै जारि बिलाइफोरजोंहाय जोङो जानो हायो देहाया एसे थागद मोनो । हाराफोरनि जाय नोंनि हारायावहाय केलसियामनि खमि जादों जोङो बेफोरखौ ओ मोननो हायो आरो आरो जेरै हांसोफोरबो दङ जोङो हांसोफोर दा हांसोफोराथ' जेब्ला बिदै बिदै होयोना बिसोरो देलि बिदै होयो जोङो बे बिदैफोरखौ जोङो फाननानैबो जोङो रां आरजिनो हायो आरो बे हांसो बिदैखौबो जों जा नानै माखासे देहानि प्रटिनफोरखौहाय जोङो बिदि मोननो हायो आरो ओ बिदिनो हांसो बुरजा फिसिनानै हांसोफोराथ ओरैनो ओ ओ दैमाफोर दंबा फुख्रिफोर दंबा जोङो बेयावनो फिसिनानै ओ बिसोरो जेनेबा आदारखौथ माइ माइ माइ जायो बिसोरो माइफोर होबा थाब देरो आरो त हांसो मासे नि दामाथ गैयाबाबो ओ बाजौ नङाबा ओ बाजौ बाजि बिदि जायोना जोङो अनेक ओ बिदिनो फैसा खामाय फैसा थाखा बिदि जों खामायनो हायो आरो आरो जोंङो नांगौ जानाय ओ नांगौ जानाय बुस्थुफोरखौ जोङो ओ सुफुंनो हायो आरो जिब जुनारफोरा अनेक अनेक अनेक रोखोमनि दङ जेरै ओ हाग्रायाव थायो नङा होमबा हाग्रायाव थायो आरो माखासे दैयाव थाग्रा दङ माखासे हाग्रानि जुनार माखासे न'नि जुनार जेरै नोंथाङा दसे सिगां बुंलांदों दि नोंस्रा नआव ओ सैमा बिदिनो मावजि बिदि दङना थ सैमाया माखासे ओ प्रटेक्टबो खालामो आरो जाय न'आव फिसिनाय सैमा बिफोरो सिखारि जायो नों सिखारि फोरोंबा आरो बिसोरो माखासे ओ नआव नआवहाय गाज्रि गाज्रि बुस्थुफोर फैयो जों जेरै ओ हर नि समाव जों गियो होमबा जोङो ओ खायसे खायसे सुबुंफोरा जुदि फोथायनाय दंखि ओ सैमाफोरा जेनेबा ओ भुट फ्रेदफोरखौ आत्माफोरखौ मोनायाव नुयो थ बिसोरो सोङो आरो जों मानसियाथ जों मेगनजों नुवा नालायथ बिसोरो सोंबा जोङो मोनसे ओ सांग्रांथि फैयो आरो गाव गावनो आरो सोरबा दानि जुगावथ सिखाव नोंनाव दोहन नुबा सिखाव दाखाथिबो जायो नालाय थ जोङो बे ननि फिसिनाय सैमाफोराहाय बे बे जायगानि ओ बेफोरनिफ्राय जों कन्टेक्ट खालामो आरो आरो मावाउजिफ्राबो बिदिनो अनेक ओ आरो आजिखालि आजिखालि सैमाफ्राबो नोंनो नों जेसेबां अननाय होदों सैमाफोरनो जेनेबा मावजिफोरनो बिसोरबो नोंनो बिदि ओ अननाय होफिनो जोङो फ्रि टाइमाव जोङो गेलेयो जोङो गेले ओ जों खुसि मोनो ना आरो ओम औ सैमाफोरखौ जोङो सिखारि खालामनोबा बिसोर अनेक ओ जेरै जेरै दुब्लि बारिफ्राव एन्जर हमनाय बेफोरावबो मदद होनायखौ नुनो मोनो आरो बेरा फारसेथिं बुंनो थाङोब्ला जोङो सैमा मावजिफोरखौहाय बांद्राय जेनेबा ओन्दै ओन्दै मानसिफोरखौ जोङो गेलेहोनो नाङा मानो होमबा नोङो माव जों खोनानो मोनदोंखि मावजिनि बिगुरा मावजिनि बे बिगुराहाय औ खोमोनाहाय ओ मानसि देहायाव हाबलाङोबा हाबलाङा बियो ओ देहानि थाखाय ओ बिराद गिख्रंथाव बेफोरबायदि बिदि जों होननाय खोनानाय मोन्दों आरो सैमाफोराबो उन्दै गथफोरनि खाथियाव जेनेबा सैमानि हां लानाय खहायफोरा हाबलाङोबा जोङो बे फोरबो देहानि थाखाय गिख्रंथाव बिदि बेमार जानानै फैयो बिदि होननाय खोनायो आरो अरनायाबो ओ सैमा अरनायाबो बिराद गिख्रंथाव ओ सैमा अर अरनाय अरनायनि थाखाय सैमा फागलाया जुदि अरोबा नोंनावहाय बेमार जानो हागौ बे बेमारनिफ्राय जों दासिमाव जों दासिमाव बिनि थाखाय भेक्सिन बिजि मोननो हानाय जायाखै होननानैहाय जों खोनानो मोन ओंखायनो सैमा फाग्ला बेफोरनिफ्राय जोङो सैमा फिदोंबाबो ओ मावजि फिदोंबाबो जोङो बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानो नांगोन आरोखि आरो जोङो जुदि नआव फिसिदोंबा नोंथाङाबो नआव फिसिदोंबा जों सैमाफोरखौहाय ओ माखासे इनजेक शन थायो सैमा फोरनि बेफोरखौ जोङो इनजेक्शन होना नै दोननाया जेनेबा सम सम जे नांगौ बायदियै जोङो होनाया जों गाहाम आरो ओ आरो सैमाफोरखौ हागौमानि जेनेबा बांद्राय खेलायलाबायनाङा गेले खेलायलाबाय खिन्थु बांद्राय बे बेफोरबायदि एसे ओ गावनिबो थाखाय नोङो सांग्रांथि जानांगोन आरो होमबा औ नोंथांजों लारायलायनानै मिथिनो मोनै बाथ्राखौ मिथिबाय आरो बुहुद गोजोननाय मोनदों। होमबा एसेयावनो दोनथ'सै नामा नोंथां?
औ नोंथां।
औ औ दे।